अ नोंथां।
औ।
मा खबर नोंथां?
औ मोजां खबरा। नोंथांनालाय?
आंनाबो बिदिनोसै दे नोंथां।
औ। नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं?
अ' आङो ओरैनो दङ। औ आबो जिरायनानै दंथ'यो‌ मोनाबिलिनि नोंथां। ओमफ्राय बोथोरा माबा दि नोंथां नोंथांमोननि गामियाव?
बोथोरा दिनै थान्दा।
अ'।
अ'खा हादोंमोन दानिसो।
अ'।
औ नोंसोरनि थिंजालाय?
जोंनि जाथ' मोनायावसिम मोनासिम जोबोद गरमैनो दंमोन। दासो एसे एसे थान दा मोन्दों दासो।
औ। नंगौ नामा?
औ नंगौ नोंथां। अब्ला नोंथां आं नोंथांखौ मोन से बाथ्रा सोंनो नामा?
औ सोंजागोन दे नोंथां।
नोंथाङा मा मा जानानै मोजां मोनो नोंथां?
आङो एम्फौ लाथा जानानै मोजां मोनो नोंथां जोबोद।
अ' नोंगौ नामा नोंथां? अब्ला बे एम्फौ लाथाखौ माबादिहाय फिसियो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन एसे। बे एम्फौ लाथाखौ फिनो बर' आइजोफोरा बांसिनानो फियो आरो।
औ। ओमफाय बेखौ फिसिनायनि आद'बा?
औ बे आद'बा जाहैबाय
बे एम्फौ लाथाया इन्दि बिलाइ जानानै थांना थायो आरोना नोंथां।
औ। बेनिफ्राय बेखौ फिसिनो थाखाय माबा दिहाय फिसिनांगौ जेनेब्ला?
बेखौहाय बेखौहाय गिबियावनो एम्फौ लाथाखौ फिनोब्लाथाय बिदान बानायनांगो बानायग्रोनांगौ जायो आरो। खोनादों ना नोंथां?
औ नोंथां आं खोनागासिनो नोंथां। दे नोंथाङा बुंलांनायसाय।
खौ बोरै बानायो होनब्लाथाय बेखौ मा होनो एम्फौ लाथाया बिदिनो आदार होनानै जायै जायै देरोब्ला गोमोनफायो आरो।
औ माने गोमोन सायो माने ओ माबायदिहाय गोमोन फैयो नोंथाङा आं बेखौ बुजियासै?
माबायदिहाय माने आं बेखौ बुंलांनोसै आरोना नोंथां।
औ दे नोंथां।
बेयो माने इन्दि बिलाइ जानायनि साननैसो उनाव बे एम्फौ लाथाया बिमा जायो आरोना नोंथां।
अह
ओ बिमा बिमा जाब्ला बियो एम्फौ लाथाया आदारखौ जानो नागारो आरो।
औ।
ओ बे समाव एम्फौ लाथाया फिथोब थोबनो मानसावो एबा जायगा नागिरो आरोना नोंथां।
औ। अब्लाना बेखौ मा खालामनांगौ जेब्ला बियो ओ फिथोब थोबनो जायगा नागिरो? औ।
औ बेखौ गोमोन फैनाय होनना बुंनाय जायो आरो। बे समावनो बेखौ औ बे समावनो बेखौ हमनानै थालिर बिलाइ गोरान एबा मोखना बिफांनि बिलाइ बादियाव अ फिथोबखौ थोब होनाय जायो आरोना।
औ बेनिफ्राय
बिनिफ्राय ओ साननैसो उनाव फिथोब खानानै एम्फौखौ जिरख'नानै फिथोबनिफ्राय दिहुननाय जायो आरो। खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनागासिनो आं।
औ। ओमफ्राय नोंथाङा एम्फौ लाथाखौ जानानै मोजां मोनो ना मोना?
मोनो नोंथां आंबो जा बेखौ जानानै जोबोद मोजां मोनो नोंथां।
औ नोंथाङा एम्फौ लाथा खौ मा माजों जाजायो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
एम्फौ लाथाखौ जानायनि बागै थ' आं एसेबां ओरै मोनथिया अब्लाबो आं मोनजानायखिनि नि खौ आं बुंगोन आरो नोंथां।
औ औ।
आंथ' मोनजादों अनला ओंख्रिजोंबो मोनजादों आरो खौ मोखिबो मोनादों मैथा बा जों जि बुङो सिंग्रि मिखि बिलाइ बेजोंबो जाजायो बेजोंबो जानो मोनदों आङो आरो खायफाखौ नुयो। बेखौ एम्फौ लाथाखौ गोजा ओ फ्राय एवना जानाय गोरानै एवना जानाय थावजों बिदि जानाय नुदों आरो आङो नोंथां।
औ। जेनेबा अनलाजों माबायदि हाय जायो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ नोंथां आङो सुंद'यै एसे फोरमायना होनोसै।
औ दे।
अनलाजों जायोब्ला जोङो ओ गिबियावनो जों जा माइरं जायो ओंखाम जायो बे माइरंखौ ओ नै घन्टाबा बिदि एसे नांगौ बायदिहै सोमना दोननांगौ ओंख्रि जानो थाखाय बेनि उनावहाय बेखौ सोमनानै बियो जेब्ला एसे बुगायो माइरंआअब्लाना बेखौ उन्नानै लानांगौ खौ आरोना दिंखियाव बा देनानै बा दानाथ' इलेथ्रिक मेसिन जायखौ ग्रेन्डार होनना बुङो ग्रेन्डार मेसिन बेयावबो देना लायो।
औ औ नंगौ।
बेनि उनावहाय बेखौ एम्फौ लाथाखौहाय ओ मा होनो साराय गुदुङावहाय एसे जि मिनिट बा जिा जिबा मिनिट बिदि एवफ्रामग्रोनांगौ थाव संख्र्रि बिदि होथ'वा लाबानो बेनि उनावहाय बेखौ एव फ्राम खांनायनि उनावहाय बेखौ खांना दोनोब्लाबो दोनजागोन आरो खांना दोनाब्लाबो बेखौ ओ बिदिनो एवफ्रामखांनानै बिनि उनावहाय थाव पियास सामब्राम बेबायदि होजायो।
औ
बेबायदियाव होनानै आरोबाव बेखौ एसे एवफ्रामनानै ओ बेनि उनावहाय बेयाव ओ बानलु सामब्राम बिदि देनायखौबो होजायो होनानैहाय बेनि उनाव हायो ओ बेयावहाय नांगौसि नांगौ बिबांनि दैखौ होनांगौ आरोना नांगौ जा जखानि दैखौ
औ नोंगौ।
बेनि उनावहाय जोङो अनलाजों जेनेब्ला खारै जायोब्ला होजायो।
औ औ
नांगौब्ला बिनि खारखौ होना लाबाय बिनि उनावहाय बेखौ ओ गोदौ होबाय आरो अनखौ होनांगौ। अनगुन्दैखौ ओ बेनि उनावहाय ओ बेखौ मोजाङैनो गोदौहोब बाव नांगौ आरोबाव आरो संख्रिफोरखौबो सारना होनांगौ नांगौ बिबांनि
बेनि उनावहाय बेखौ मोजाङैनो गोदौहोनानै जेब्ला दैया एसे रानो अब्लानो बियो जाबाय अनला ओंख्रि अनलाजों ओ लाथा एम्फौ लाथा ओंख्रि। बेनि उनावहाय औ बेनि उनावहाय फो मोखि जायोब्लाथाय अ अन होखांनायनि उनाव ओ खारै होआलासिनो बे सेम आदबानो एखे आदबानो जेनेब्ला खारै होनायनि जायगायाव थाव होनानै दै होनांगौ आरो अनखौ होनांगौ बेनि उनावहाय मैखि जायोब्ला मै था बा थाइगिर फिथाइ जायखौ होनो जाय गो गोखै फिथाइ बेखौबो होजायो। बेबायदिनो बिखौ ओ बानलु सामब्राम आरि देनायखौ होनांगौ बेनि उनावहाय मोजाङै गो दौ होनांगौ जेब्ला बियो मोजाङै गोदौनानै बिनि दैया रानो अब्लानो बियो जाबाय एम्फौ लाथाजों ओ अनला ओंख्रि जेने बा मोखिया मोखि ओंख्रिया बेखिनियानो नोंथाङा आंनि मिथिनाय आंनि रोंगौथियाव।
औ
आरो नोंथाङा माजों माजों जाफेरखो नोंथां
आंबो बिदिनो जफेरबाय आरो नों जाखिनि बुंलांदों बेखिनिखौनो।
औ आरो आंबो ओ औ दे बुंलायसै नोंथां
बिदि गोरानै एवना जानायखौ बुंनोसै होनबा एसे
औ औ दे
जे-जेनेबा एम्फौ लाथाखौ गिबियाव थाव होआलासिनो सारायाव गुदुं जाग्रो होनानै एसे एवग्रोना लानाय जायो आरो
औ
आरो बेनि उनाव बेखौ बस'नानै मोजाङै
ओम
थाव आरो पियास मस्ला-मस्लि बायदि होनानै एवना जानो हायो आरो नोंथां
औ औ नोंथाङा जे होनब्लाय नोंथां ओ बेखौ बस'नो नांगौ होननानै बस'नाबो जाजायो ना?
बसोनाबो जाजायो औ
बस'आलासेबो औ बस'आलासेबो औ नंगौ नोंथां नंगौ आंथ' बांसिनानो बस'आलासिनो जायो
औ नोंगौ
अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय ओ दोन थ'लायनोसै नामा जोंनि सावरायनायखौ
औ दे बिदिब्ला दे
ओ दे औ मा